हिल'
हेलौ खोनादोंना नोंथां?
अ नोंथां औ खोनादों।
अ दिनै अ नोंथांजों बैसागु बैसागु होनोब्लाथ'बयबो मिथिखायो नङा होमबा बेनि बागै एसे सावरायलायनो औ दे ओ बै सागु होनब्ला थ' औ बैसागु होनबाथ' जों ओ मिथिखायो मोनसे ओ बर'निनो मोनसे दोरोङारि फोरबो। जायखौ बर'फोरा ओ रंजा-रंजालि बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो। माने बे रंज जालि बैसागुआवनो जों गुबुन गुबुन रोखोमै फालि जायो नङा होमबा?
औ जायो।
बेनिनो ओ मोसौ बैसागुआ मोनसे रंजालि बैसागुनिनो बाहागो। बे मोसौ बैसागुनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ ओ जोङो गिबियावनो मोसौ बैसागो खालि ओ मो सौखौ जोङो फुख्रियाव थु खैनो लाङो। ओ बेनिफ्राय लाव फान्थाव थाराय दिग्लि ओ बायदि बायदि होनानै जोङो मोखौखौ थुखैनाय जायो। ओ जाहाथ बे ओ बिसोरनाव बेर जेबो बेरामा जाया आरो थुखैना लाबोखांनानै बिसोरनाव ओ थाव थावजों ओ बै हांगारजों लागायनानै बिसोरनो फथा फोननानै होनाय जायो ओमफ्राय ओ बिसोरखौ दुब्लि एबा फोथार ओ अबेबा लांदां जायगाफोराव गांसो जानो थाखाय हगारना होनाय जायो आरो बे गोसोम गोसोम फथा नि जाहोनानो जाहैबाय ओ जा बे बिसोरखौ बे हाग्रायाव गांसो जानो थाङोब्लाबो ओ‌ मोसा मोसौ मैसोफोरा बिसो बिसोरखौ जेबो खालामनो हाया। बिनि थाखायनो ओ बिसोरनो बे फथाखौ होनाय जायो आरो
औ थारैनो। माने बे बै सागुखौ जोङो सैथो दाननि लास्ट सानखालि जोबथि सानखालि खालामनाय जायो आरोना
औ
थारैनो बे रंजालि बैसागुनि मोनसे गिबि आगान होननानै जों बुंनो हायो आरो
औ
बेनि उनावहाय जायो जोंना मानसिनि बैसागु ना। बे मानसिनि बैसागुआव बोथ जोबोर जोंनिनो मोनसे गाहाय फोरबो बेवहायहाय जोङो गासैबो गेदेर उन्दै गोरोबलायनानै इसोरनिसिम बोर बिहरनाय जायो जे जोंनि बे गोदान बोसोरनिफ्राय जागायनानै जोबथि दानसिम जों बे से बोसोरा जों गासैबो मोजाङै मोजां दैदेनलांथों गासैबो गासै गासैबो गावबा गावनि जिउआव देरहासार जाथों बेनि थाखाय जोङो आरज गाबहरनाय जायो आरोना लोगोसेनो बेे‌ सानखलि गासैबो दुगै लोबै मोनसे जायगायाव ज'जानानै खोनसे हामलाइ थि बावनाय जेरै गेदेरा उन्दैखौ अननाय उन्दैया गेदेरखौ मान बावनाय बेफोर बायदि नेमफोरखौ जोङो खालामनाय जायो। इखालिनो गोबां अनलायनाय सोमजियो जेरैहाय मान बावनाय हिसाबै जोङो मोनसे आरनाइ फालिखौ जोङो गेदेर दोनायाव गोदोनायाव गानहोनाय जायो। नोंथाङाबो एसे फोरमाय नानै होदो रंजा बैसागुनि बागै नै खालारनि रंजालि बैसागुखौथ' मिथिगौ जानांगौ?
औ मिथिगौ। ओ जों नै खालार ओ नै खालाराव जेरै बैसागुनिफ्रायनो जोङो नखर नखर थांनानै गथ गाथाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला ज ज ओ खाम सि फुं लाना थांनानै जोङो गामि गामि मोसाहैयो नखर नखर ओ बेयाव गासिबो ओ दुखु दाहाफोरखौ फोरमायलायो। ओ सेंग्रा सिख्लाफोरा जंखायलायनाय बायदि बे रंजालि बैसागोनि गेजेर गेजेरजोंनो फोरमायथिनानै होयो। ओ जों बै सानखालि गासै सिबो ज ज ओ गोरोबलायनानै मोसायो। ओ थामथि सानावबो बेबादिनो जोङो ओ गासिबो जयैनो जयैनो मोसाहैनाय जायो गामि गामि थांनानै।
औ बे रंजालि बैसागुखौ जोङो स्नि सानसिम फालिनाय जायो आरोना जोंनि ओनसोल जि ओ-ओनसोलथिंजाय। नोंथांमोननि ओनसोलावबो स्नि सानसिम फालिनाय जायो जानांगौ जोबथि बैसागुखौ जोङो औ। सेरा बैसागु होननानै बुंनाय जायो।
औ
नोंथांमोननावबो बिदिनो जायो जानांगौ?
औ जोंनावबो बिदिनो जायो।
सेंग्रा सिख्लाफोरनि मेथाइ खननाय होननानै बुङोब्ला सेंग्रा सिख्लाफोरा गावसोरनि गोसोनि साननायखौ गुबुन सासेनि सिगाङाव फोरमायनो बे मोनसे मोजां सुबिदा होननानै
औ
हायो औ खाबु बा सुबिदा जों बुंनो हागोन आरो
औ
बोराय बुरै गथ गथाइ गासैबो गोदोनि दुखु दाहा मोनलायनाय मोनसा मोनसि मोनलायनाय फोरखौ बे बैसागु बोथोरावनो बावगारजोबो होननानै मानसिफोरा बुङो। लोगो से बे गोदान बोसोरनि गेजेरजोंनो मोनसे गोदान बोसोरजों लोगोसे मानसिनि जिउनिबो मोनसे बे गोदान खौनो बुंनो हागोन जोङो होननानै उन संनानै थायो आरो
औ
काथि बैसागुखौ मिथिगौना?
औ मिथिगौ।
औ काथि बैसागु
बेब
एसे फोरमायनानै
औ बे बैसागोखौ जों उम माइ माइ आबादनि थाखाय होनाय जायो। ओ जेराव माइ गाय माइ गायदों बेहाय ओ जेब्ला माइआ ओ फिथाइ ओंखारो ओ बे समाव जाहाथे बे ओंखारनाय माइयाव जाहाथे एम्फौ एनला ओ जेबो खहा खालामा बिनि था खाय बे फोरबोखौ होनाय जायो। ओ बे दुब्लियाव थांनानै आलारि बाथि सावहैयो। बे फोरबोखौबो गासैबो नखर नखर होनाय जायो।
औ औ बे मोनसे आबादारिनि
औ
बायदिसिना अखा सान्दुंफोरा माने खहा खालामा बे बेनि थाखायनो आबादारिया बे काति फोरबो बा काति बैसागु बेखौ फालिनाय जायो।
औ
बे काथि बैसागुआव आरोबाव मा मायाव आलारि बाथि सावनाय जायो नोंथाङा मिथिगौ दा?
औ जोङो बेयाव ओ जेराव जों आबाद मावो बेहायबो सावो। ओमफ्राय ओ ननि ला-लांगोना याव आलारि बाथि सावनाय जा यो आरो न'नि मोसौ ग'लि मोसौ थानाय जायगा ओ बारि ओ न' सिङाव बायदियाव सावनाय जायो।
थारैनो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो एखे रोखोमैनो जों फालिनायखौ नुनो मोनो। आरो जोंना मोन से बैसागु दंबावो ओ मागो दमासि बे माग गो दमासियाबो मोनसे बैसागुनिनो बाहागो होननानै जों बुंनो हायो आरो बे बैसागुआवबो आबादारि जोंनो आबादारिजोंनो मा सोमोन्दो गोनां फोरबो बेनि बागै एसे फोरमायनानै होदो
औ जों उम पुस दाननि ओ जोबथि खालाराव जोङो ओ भेलागुरु सावनाय जायो। ओ ओमफ्राय बिनि ओ मा दानि से खालार खालि जोङो ओ आबै आबौ गोदोनि गोमालां नि आबै-आबौ फोरनि थाखाय उम फिथा ओ बायदिसिना फिथा सा सराय बिनि बावनाय जायो लोगोसेनो ओ गेदेरफोरखौबो उम मान खालामो ओमफाय बिनि उनाव ओ जोंनि नैथि मागो दमासियाव ओ जोंनि उम जानाय लोंनाय उम फिथा सौराय उम नाम। बेदर ओंखामनि आलि लारु उम बायदिसिना जानाय जायो आरो
औ थारैनो हेलागुर होन्नानै बुङोब्लाथ' जोङो मोनसे जिगाबनिफ्राय बानायनाय मोनसे उम मा होनानै बुंगोन बेखौ जिगाबनिफ्राय बानायनाय मोनसे मुसुखा बायदि बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौनि समनिफ्रायनो बाहायबोनाय फालिबोनाय जायो आरोना बेखौ जों औवाजोंबो बानायनाय जायो नङा होमबा औवाजों बानायनानै बेवहाय जिगाब जाबनाय जायो नङाबा नारा हाग्रा बंग्रा बायदिफोरखौ जोङो जाबनानै होनाय जायो।
औ
बेनि उनावहाय बेखौ बेनि अखानायैहाय गथ' गथाय गासैबो नखरनि सुबुंफोरानो दुगैस्रां लोबस्रां अर लागायनानै होनाय जायो। मानो होन्नानै बुंब्ला अर लागायनायाव जोंनि देहायाव गाज्रि बेमार आजारफोरा जानो हाया बेनि अरखौ जोङो एसे अरखौ सायनानै लानांगौ होन्नानै फोथायनाय दङ आरो।
औ।
बिदिब्ला जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा।
औ जागोन दे नोंथां।
औ।